खोना दोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। खुबुं
नोंथांखौ गिबियावनो बेलासिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाग्रोबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
नोंथां आङो फ्रि यावनो दङ।
अ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांजों आं दसे सम ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनायाव बाहागो लायोब्ला?
हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला नोंथां ओ बर'फोरा आथिखालाव ओ बेफार फालांगि बा बेफार फालांगिफोरखौ ओ माबोरै मावनाय जायो बा नोंथांमोननि हालामाव बर' सुबुंफ्रा ओ मा मा ओ मुवा बा बेसादफोरखौ लानानै बेफार फालांगि खालामो आरो बे बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जायो ना जाया बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायथि हरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि हालामाव बेफार फालांगि मावनानै गोबां सुबुङानो जौगासारनो हादों। बेनिनो उदारन हिसाबै आं होगोन जोंनि हालाम आव गोबां अमाफोर फिसियो बिदिनो अमा बेफार खालामनानैबो गावनि आयथिङाव गसंथानो हानाय दोङो बिदिनो आबाद फोथाराव माइ आबाद मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो बेफार फालांगि खालामनानै गावनि नखरखौ सालायनो थाखाय गोबां उसुबिद सुबिदा दोङो। बेबायदिनो बेफार फालांगियाव गोबां सुबिदा मोनो आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां।
नोंथांमोननि हालामावबो बेबायदिनो आबाद मावनानै एबा बेफार फालांगि मावनानै जौगासारनाय सुबुंफोर दोङो नामा नोंथां?
अ नंगौ नोंथां थारैनो ओ दङ आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफ्राबो ओ बिगियाननि गुबुन गुबुन आदब बा रासायनारि हासार बाहायनानै ओ गोबां आबाद आबादफोरखौ मावनाय नुसै आरो बैफोर एसेल हायावनो ओ आबाद मावनानै गोबां आबाद दिहुननानै ओ बेफार फालांगि खालामनाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ गिबियावनो बर'फ्राबो गो ओ दखरसे हायावनो आथिखालाव लेबुनि ओ लेबु बागान बा गय बागान बा औवा बागान बा थालिर ओ बै थालिर बागान आरो बेजों लोगोसे ना फख्रि ना फख्रि जावनानैबो आथिखालाव ओ गोबां ओ ना देरग्रा मुलिफोर बा गोबां ओ रासायनारि हासार होनानै ओ नाफोर फाननाय बेफोरखौबो नुनो मोनदों आरो गोबां बिबांनि थालिर बे थालिरफोरखौबो ओ रासायनारि हासार होनानै ओ गोबां बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे ओ जुखाम ओ जुखाम जुखामखौबो जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां दिहुननानै बेफार फालांगि खालामनाय खौ नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगं ओ जेरै लाव, फान्थाव ओ जोगोनार, खुमब्रा बहल, जिंखा बैफोरबायदि ओ आबादखौबो मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो गोबां ओ बेफार फालांगियाव जौग सारनाय बा नखर दानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बर' आइजो ओ हौवाल नङा हौवा सुबुंफ्राल बेफार फालांगि खालामनायखौ नुवाखै आथिखालाव बर' आइजोफ्राबो ओ बैफोर बाजारनिफ्राय मैगं ओ बायसनानै गुबुन जायगायाव फानहैनाय बेफोर बैफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि आइजोफ्रा सक बा दखान ओ बैफोराव साहा गला बा ओंखाम दखान बा ओंखाम हटेल बैफोरबायाददि होनानैबो आथिखालाव ओ गोजौ थाखोनि फालांगिसिम दावगालांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गामि खाथिनि बाजार बा टाउन सहर बैफोराव ओ गामिनिफ्राय दखना लांनानै फानहैनाय बा दखना दखान खुलिनाय ओ बेफोरबायदि फालांगि खालामनानैबो जोंनि बर' आइजो आयजोफोरा बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां गोबां ओ रोखोमनि गोबां आबाद बा गोबां मैगं थाइगं फाननानै ओ आथिखालाव बर आइजोफोरजों लोगोसे ओ बर' हौवाफोरजों लोगोसे बर' आइजोफ्राबो बैफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों नोंथां आरो ओ गावनि नखरखौ बा गावनि गथ' गथाय खौ मोजां स्कुलाव ओ सोलोंथाइ होनाय बा मोजां ओ नबां लुनानै थानो हानाय ओ बेैफोरबायदि थासारिखौ जोंनि ओनसोलाव दायो फ्राय नुनो मोनो नोंथां बेफार फालांगि मावनानै बिदिब्लालाय थां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आइजोफोरा ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ ओ नुबाङोना नुबाङा
औ नोंथां नंगौ जोंनि बिथिंजायबो आइजोफोरा गोबां बेफार फालांगि खालामो बेबायदिनो हाथाय बाजाराव थांनानै मैगं थाइगंफोरखौ बायसनानै बे बेफार फालांगि खालामो बेबायद बिदिनो नखर नखर अमा फिसिनानै बेफार फालांगि बानायो गावनि नखर दानायाव हेफाजाब होयो बेबायदिनो आइजोफोराबो हौवाफोरनिफ्राय फावसायनानै थायाखै बेफार फालांगि खालामनायाव आइजोफोराबो समान समान ह हाबा मावफादों बेबायदिनो गावनि आथिङाव गसंथानो हादों बेबायदिनो नखरनि हाल सालफोरखौबो फेदेरलांनो हादों फोलावलांनो हादों गावनि गथ' गथायाइखौबो बेफार फालांगि खालामनायजोंनो गथ' गथायखौबो बेफार फालांगि खालामनाय जोंनो फोरोंलांनो हादों बेबायदिनो गसंथानो हादों आरो गावनि आथिंआव
नंगौ नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव बर सुबुंफ्रा नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों अमा फिसिनानै नंगौ जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव अमानि फार्म बेफोरबायदि अमा फार्म बानायनानै बे अमाखौ जाय अमाखौ जोङो से बोसोर फियोब्लासो ओ मासे अमायाव जों जिबा रोजा बा जि रोजा मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिगियाननि बा ओ बिगियाननि आदबजों गुबुन गुबुन ट्रेनिं लानानै ओ बैफोर अमाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फिनायखौ नुनो मोनो आरो बे अमाखौ थामजि ओ सरि द मास बा स्नि मास जायोब्लानो बा बा मास जायोब्लानो जों मासे अमाखौ फानहरनो हानायखौबो नुनो मोनदों आरो बे अमानि दामखौ जों मासेयाव जिनै रोजा जिद रोजा बेफोरबायदियाव फानहरनायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां ओ बर' सुबुंफ्रा बेनि गेजेरजों मुलाम्फा जानाय बा बेफार फालांगि खालामनाय बा मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दंबावो ओ बयलार बे बयलारनि फाम्पबो बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेयावहाय जोंहा मोननै रोखोमनि लाब जानाय बा बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों ओ गिबियावनो ब्रयलारनो जानो थाखाय ओ जोंना ओ माइरं बा गुन्दि बा बायदिसिना ओ मुलि मुलि बेसाद
औ नंगौ नोंथां
बैफोरखौ होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो दाउखौ बे ब्रयलार दाउखौ ब्रैजिबा सान बा ब्रैजि साननि गेजेरावनो फानहरनायखौ नुनो मोनदों अब्लाबो ब्रैजि सान बा ब्रैजिबा साननि गेजेरावनो मासे दाउआवहाय थाम थामजौ ब्रैजौ बेबायदि मोननायजों लोगोसे बे बयलारा जानानै खिनाय खिफोरखौ गुबुन आबाद फोथाराव होनो थाखाय गोबां आबादारि बा बेफार फालांगि खालामग्राफ्रा बे बयलारनि खिखौ बायफैनानै थालिर थालिर गायोब्ला थालिरनि गुदियाव होनाय बा लेबु गायोब्ला लेबु बिफांनि गुदियाव होनाय बा गय गायोब्ला गय बिफांनि गुदियाव होनाय खमला गायोबा खमला बिफांनि गुदियाव होनाय ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो आं सानो ब्रयलार फार्म खुलिनानैबो बेफार फालांगि खालामनायाव जोंनि ओनि बर सुबुंफ्रा गोबां दावगानो हादों होननानै आं बेखौबो बुंनो हायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दे बुंदोंमोन अमा फिसिनानै गावनि आथि आङाव गसंथानो हायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना जोङो अमाखौ मा बोरैहाय फेदेरोब्ला फोलावोब्ला गावनि आथिङाव गसंथ थानो हागोन बेखौ फोरमाय होना हागोनना नोंथाङा?
मा होनदोंमोन नोंथाङा खनसे सों बुंफिननो हागोन ना?
जोङो अमा फिसिनानै दि नोंथाङा बुंनो हादों गावनि आथिङाव गसंथानो हायो अमा फार्म खुलिनानै ब्रयलार फार्म खुलिनानै नोंथाङा बेफोरखौ गोरलैनिफ्राय माबोरै फेदेरनानै देरजासिम माबोरै फाननो हानाय जाहैयो बेफोरनि फारसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो?
अ हागोन नोंथां हागोन गिबियावनो जों बुंनो हायो अमानिखौ आं ला अमानि बागै आं बुंग्रो ने अमाखौ जोङो गिबियावनो अमाखौ मोजां देरजानो लुबैयोब्ला जों अमानि थाखाय ओमफ्राय जों मोनसे न बानायनाय आथिखालाव जों अमा फार्म खुलियोबा जों अमाखौ मोजां जायगायाव दोननो थाखाय एसे गोजौ न लुनानै लाग्रोयो जाहाथे बे खियोब्लाबो बे खि खौ जों सुस्रा हरनो थाखाय सुबिदा जानाय बायदि आरो गिबियावनो अमा फिसाखौ जों नै दानसो जायोब्ला बे मासे अमाखौ लानानै फैयो आथिखालाव जों लकेल अमा जायफोरखौ जों दिसि होननानै बुङोमोन बेफोरनि अनगायैबो जोंनि बर सुबुंफ्रा गोबां बाहेरानिफ्राय अमा लाबोनानै जेरै जायखौ जों हेमसियार होननानै बुंङो बे अमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो बे अमाखौ नै दानसो जायोब्लानो लानानै फैयो आरो बे अमाखौ गोबां ओ गोबां बुन्दि आरो गुन्दैजों लोगोसे ओंखाम संनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे थास बिलाइ बेफोर बिलाइफोरखौ रुनानै संना होनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दानाफोर बाजाराव मोननाय दानाफोर आरो बेजों लोगोसे गोबां रासायनारि हासार जायफोरखौ होयोब्ला अमाया थाबैनो देरखाङो बैफोरबायदिखौ आदारजों होबाय थानाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां दै नांगौ जायो बे हेमसियार अमानो बे टाइम मथे आदार टाइ टाइम मथे आं आदार टाइम मथे दै आरो बिसोरनि खिबाय थाना खिबाय थानायखौ जों दोनसोमोब्ला खिबाय थानाय जायगायाव दोनसोमोब्ला बे अमाया गाज्रि जालाङो बा बेमार आजार जानायनि चान्स थायो बिनिखायनो ओ बेखौ सानफ्रामबो ओ सुगारनानै बा सुस्रानानै हरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो सानसेयाव खननै बा खनथाम आदार जाहोबाय थानायखौ बा होबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि बिदिनो बे अमाया ओ देरलां खौ बा देरनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां आरो जेब्लानो बे अमाया देरो द मास बा बा मास बा स्नि मास जायो अब्ला फानहरनायखौ ओ नुनो मोनदों आं नोंथां। आरो बयलारनि बयलारनि बेलायावबो ओ बयलार बेलायावबो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां बेखौबो फिसानिफ्राय लानानै जों गिदिरसिम गोबां खस्थ' आदार होनाय दै होनाय खिफोरखौ साफा खालामनाय ओ बेनि गेजेरजों जों बै बयलारखौबो जों ब्रैजिथाम बा सानसिमहालागै फेदेरनानै फानहरनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां जोंना समाबोथ' गैला उनफोराव लोगो मोनफिनगोन दे नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
दे नोंथां।